खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांना गोजोन मोनाबिलिनि गोजोननायखौ जासि हरग्रोबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ दा आं नोंथां नाव कल खालामनायनि माने जाहोना जाहैबाय आं मोनसे पिकनिक सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ अब्ला जोङो जोंनि बर'नि दानाय लुनाय बेनि बागै एसे रायलायनोसै औ दानाय लुनाय होननानै बुङोबा आं नोंथांनो फोरमायग्रोनो सानबाय माने जोंनि बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो माने दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनायनि थाखाय गावनो दानानै लुनानै गानबोनायखौ जों मोनथिबोदोंमोन नुबोदोंमोन नङा होमबा! जोंनि गामि ओनसोलावबो दाबो माने गोबां न'खरफ्रावनो बांसिनै अबेबा बबेबा गामिफोराव माने न'खर न'खर दासिमबो इसानसालिफोराव दखना गामसा बेबायदिनो फास्रा बेफोरखौ दानायखौ नुयो आरो दा ओ बेफोरबायदि नाथाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां खमायलांनायखौ जों नुदों आथिखालाव न'खराव माने इसानसालिफोरखौ जों नुनो मोनाखै नङा होमबा! जायफ्रा गोरोंमोन बिसोरबो माने सोरबा बायदिया थैनानै थांग्रोबाय नङा होमबा! नाथाय माखासे माने गोबां बिबांनि खम आरो न'खरफोराव जों नुदों दासिमबो गामसा फोरखौ दायो। अब्लाबो माने गोदोनि बायदि गोबांबायदिनो जेराव द दख'नाफोरखौ जेरै गोबां मोजां मोजां आगर होनानै गोदोनि मुंदांखा आगर फोर जेरै फारौ मेगननो बेबायदिनो हाजो आगर गुबुन गुबुन बायदिसिना बर'नि मुंदांखा माने नामजादा आगरफोर दङ बेफोरखौ एरनानै दानायखौ नुनो मोनला आरो बांसिनै माने औ ओरैनो नरमालै बा गोरलैयै दानो हानाय माखासे आगर गैयिफोर बेफोरखौल' बांसिन दानायफोरखौ नुदों आरो दा नोंथांमोननि जायगा फोराव इसानसालिफोरखौ माबायदि नुनाय जायो ना गोबां बिबांनि खम नुयो ना नुथार खालाखौनो बुंजायो एसे फोरमायगोन
औ जोंनि ओनसोलाव दा बिदिनो गोबाङाथ' बिदि दाला नाथाय बिदिनो न'खरसे न'खरनैफोरा आथिखालावबो बिदिनो गामसा दख'ना फालि बिदि दानानै बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ
बे जेनेबा जोङो खुन्दुंफोरखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो बिदिनो खायफा खायफा एम्फौ फिसिनानै जि जोङो एम्फौ फिथोबनिफ्राय ओ खुन्दुं मोनो नङा होमबा नोंथां बेनि इन्दि औ इन्दि खुन्दुं खौबो जोङो दानायखौ नुनो मोनदों आरो औ बिदिनो जों दा माथानि माथानि दख'ना दानो थाखाय जोङो माथानि खुन्दुंखौ बायना लाबोग्रोनांगोन नङा हबा नोंथां! ओ औ बे खुन्दुंखौल' जोङो लाबोनानै हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबो जोङो माइरं एबा माइरं होनानै होफानानै जोङो खान्थाफोराव रुग्रोनांगौ आरो बे खुन्दुंखौबो होफानानै औ बेनि उनावहाय बेखौ मोजाङै सेख्ल' सेख्ल' जोङो सुनांगौ आरो सुनानै जोङो बेखौ सानदुंआव फोरानना दोननांगौ आरो नोंथां ओ औ बेनि उनावहाय बेखौ जोङो ओ थुननांगौ जेरै खुन्दुं ओ जेन'बा खुन्दुङा रा ब्ला थाय जोङो बे खुन्द'खौ थुननाय जायो आरो बिदिनो थुनखांनानै रासोआव थुनखांनानै जोङो सोंनाय जायो आरो बिदिनो गोबां ओ हिसान सोंग्राफोरा मिथिगौ नाथाय आं हिंसान दाफेरा नालाय नोंथां ओ नोंथाङा औ बेनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां
औ नंगौ जों उन्दै-उन्दै समावबो जोंनि बिमायाबो माने जिफोरखौ दायोमोन बेबो गोबां आगरफोर खौ बिदिनो गोदोनिया मा जायोमोन माने आं नुबोनायाव आरो माने बेखौ बिसोरो माने गुबुनफोरनि जिफोरखौबो लाबोनानै बेयाव मो जां आगर एनाय दंबा माने बे आगरखौबो नायनानै नैबो बिसोरो आगर एरनो हानाय बेफोरबायदि माने बिसोरनाव रोंगौथिखौ आं नुबोदों मोन आरो जोंनि बिमा मोननाव नङा होनबा आरो सोरबा बायदि मा खालामो आगर एरग्रा मोनसे ग्राफ खाथा थायोमोन गोदो नङा होमबा दासिमबो बेखौ मोननाय जायो लाइब्रेरिफोराव औ बिजाब गलाफ्राव बेखौ मोननाय जायो दा बेयावबो माने मोजां-मोजां आगरफोरखौ बिसोरो आखिनानै लाग्रोयो आरो नङा होमबा आखिनानै बा सावगारि बोनानै बिसोरो लाग्रोयो बे आगरनि आरो बिदिनो बे आगरफोरखौ माने बेरखांहोयोमोन आरो जोंनि बिमायाबो गोबांथार गोदोनि समाव जि दायोमोन नाथाय दायो बैसोआ एसे आवगायलांनायखाय माने जिरायथेरनो हाया माया मोदोम सानाय मानाय आथिं सानाय बिदि जानायखाय बियो जि दानायखौ दोन्थ'नो गोनां जाबाय आरो नाथाय आं बे बोसोरसे बोसोरनैयाव नुनो मोनदों माने बिसोरो जि सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसे दानानै लानाय दङ बिजों बिथांमोननि ओ ग्रुपावहाय दा बिसोरो माने ग्रुुबैनो मोनसे हेन्दलुम मोनसे जि दाग्रा बेबायदिनो खुलिदों आरो बिसोरो दा बेयाव ओ बे हेन्दलुमनि एसे जि सोंनाय मानाय बे एसे स्टाइल फ्राथ' अइभिं साइसनि स्टाइलफ्राथ' एसे बेलेग जायो नालाय दा बेबायदि ओ सायसै बिसोरो जिफोरखौ सोंदों गोदोनि न'नि बायदि नङा ओ बिबदि सोंनानै बिथांमोना बे इसानसालियाव बिदिनो दादों आरो बिसोरो आरो दाबो गोबां मोजां-मोजां आगरफोरखौ दानायखौ आं दाखालै जेब्ला न'आव थांदों अब्ला आं हैदों बिथांमोनहा थारैनो मोजां-मोजां आगरफोरखौ बेबायदिनो महर होफिनदों आरो आरो बिसोरो ग्रुबैनो बेखौ माने बयबो जा एसे हायो जे सोरबा अम माने आगर रोङियाबो आगर गोयि बेखौ दादों आगर गोरोङा आगर गोनांखौ दादों बिदि दानानै बिसोरो ग्रुबावनो माने फान हरो आरो बे दख'नाफोरखौ गावसोरनि ग्रुपनि ओमफ्राय बिदिखौबो आं नुहैदों आरो दा माने जि दानायनि बेलायाव नोंथां बुंनाय बायदिनो जेखौ माइदि गोनां जे होननानै बुङो जाया जोंनि माने दा हाबा हुखा माबा मोनसे जोंनि माबा माबि प्रग्रामफोर जाबा हाबा हुखाफोर जाबा जेखौ जों गानो नंङा होमबा बेखौ माने जायखौ माइदि गोनां जि होनो खान्थाल मादा आरो बेबो गोबां रोखोमनि दंङ दायो गोथां गाबनिबो फैयो आरो माखासे बिदिनो खानथाल मादा जायखौ बिदिबो बुंङो बेफोरखौ जोंनि बे बैसो जानाय बा बैसो जायैफ्राबो सिख्लाफ्राबो आजिखालि गानसोनालाय मोजांथार औ दा बेखौ जोङो नुदों आरो बेफोरखौ बो बिसोरो दादों आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो माइदि गोनां जि होनोबा माने गिबियावनो ओंखामजोंनो बे माइदिखौ होनाय जायो नालाय ओंखाम गेफे संनाय जायो ओंखाम संनानै बे ओखाम गेफेखौ बि बिसोरो माने बे खुन्दुंखौ मोनसे दानगोन आखाव फुननानै लाग्रोयो बेनिफ्राय माने बेखौ माइदि फुनफ्लेनानै आरोबाव बेखौ एसे फोरानसस्रोनानै आरोबाव बेखौ गुबुन मोनसे सोरखिजों होनानै बेखौ माने बै जायखौ मुस्रा होननानै बुंङना
औ औ
जि सोंनायाव बाहायग्रा बेफोरखौ' नामखौ आं एसे बावबाय दा बेयाव बिसोरो नानै जि सोंनाय समाव बेबायदिनो बेयाव लानानैनो बिसोरो बे खुन्दुंखौ सोंङो आरो आरो गोबां बेबायदिनो मोजां मोजां आगरफोर होयो बा बेखौ माइदि गोनांखौ सोरबा बायदिया मोजां आगर होनानैबो दा दायो आरो सोरबा बायदि आगर गोयौबो नरमाललिबो दायो आरो गोरलैयैबो बेफोरखौ आं जोंनि जायगाफोराव दासिमबो नुदों आरो आरो बेफोर दख'नाफ्रा मिसिनजों दाजानाय बै दख'नाफोरनिफ्राय आथिखालाव माने बांसिन बाहायजासिननायखौसो आं जोंनि जायगायाव नुफिनदों आरो माने अ जोंनि हाबा जानाय माखासे आइजोफोराथ' बे दख'नाखौ गानखायोआनोसै माइदि गोनां होनबाथाय सोरनिबा इस थानसालियाव माने दानाय लकेलयैनो दानाय होनबाथाय मान बेखौ बाहायो नालाय बेखौ बयबो मोननो लुबैयो दा बे माइदि गोनांङाबो माखासे मेसिनफोरजों दानाय ओंखारबाय नाथाय गोबां मानसिनिफ्राय आं खोनादों बे मेसिनजों दानाया बेयो जोंनि इसानसालियाव जोंनि निजे दानाय बायदि जाया होननानै आं खोनादों आरो नोंथां औ दा नोंथांमोना बेबायदिनो मेसिनजों दानाय मायदि गोनां जिखौथ' नोंथांङाबो नुबाय जानांगौ ना
औ औ नोंथां
ओरैनो फारागथि दं मारो नामा जोंनि इसानसालियाव दानाय जोंनि बर' आइजोफ्रानो दानाय जजों आरो बे मेसिनाव दानाय मायदि गोनां जिजों थारैनो फारागथि दंमारो नामा
औ औ नोंथां अ जोंना दा न'आव माइदि होनाय दानाय दख'नाया गोबां मोजां जायो आरो जोबोद मोजां जायो अ बिदिनो बे बे दख'नानि अ रंफोराबो खारा आरो थाबनो हामा जाया नाथाय जों दा मेसिननि औ मिसिंजों दानाय दख'नाफोरा बिदिनो कालारफोराबो खारनो नागिरो थाबनो आरो बिदिनो थाबनो हामाबो जानो नागिरो आरो बेनिखायनो न'आव दानाय दख'नायानो नो मोजांसिन जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां गोबां नोंथांजों बिदिनो जोंङो रायलायबाय औ दे बुंबावलाय नोंथां
औ आरो जोङो दा हिसान हिसानाव जोङो दखाङल' दानो हाया नङा हबा? बिदिनो जोङो गामसा दानो हायो आरो बियान फालि दानो हायो आरो आर'नाइ दानो हायो आरो गोदो गोदायहाय ओ गोदो गोदायनि आबौ आबैमोना बिदिनो हिसमाबो दानाय जायोमोन आरोना नों- थां। औ औ हिसिमा दानो थाखाय जोंनो ह ख्ला मोनब्रै नांगौ होननायखौ जोङो खोनानो मोनदोंमोन आरो। ओ दाथ' जों गामसा औ
बे दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओमफ्राय जोंहा समाबो जाबायमोन नालाय बेखायनो जोङो उनफ्राव मोजाङै रायलायफिननोसै ना? औ नोंथां जोङो अब्ला बे सावरायनाय खौ बियावनो दोन्थनोसै दे हामबायसै।